लुमबाय नोंथां गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायखौ जासि हरनाय जाबाय, औ नोंथां। नोंथाङा बे समाव आंनो फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
खोथायाथ दङ नोंथां माने आङो मोनसे बाथ्रानि सायावसो नोंजों रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन। बे बाथ्राया जाबाय मा होनो जोङो जेनेबा सि दानाय होनोना इसान सोंनाय इ इफोर मोनोना बेयाव जेनेबा मा मा ओ जिनिस मुवा बुस्थुफोर नांगौ मोनसे इसान सालियाव बिनि सोमोन्दै बे रायलायनो ओंखायनो कल खालामनाय जादोंमोन।
नंगौ नामा नोंथां? औ हागोन नोंथां हागोन औ सि दानाय बुङोब्लाथ' नोंथाङा जोंहा जोंनि गानग्रा जोमग्रा माखासे गस्ला बा दख'ना गामसा बेफोरखौ जोङो गावनो बानायनाय बा दानानै एआरो बेखौ जोङो बानायनो थाखाय मा खालामो खुन्दुं गिबियाव जोंनो खुन्दुं नांगोन जोङो खुन्दुंखौ गोदोनि समाव मा खालामनाय नुयो दा आं गोदो थारनिखौ बुंनो थांथ'ला फास गिबियाव जि आं मोन मोने बेखिनिखौ बुंग्रोनोसै ओ जेनेबा जोङो इसान दा माबाखौ गोजोन गिबियाव खुन्दुं नांग्रोगोन खुन्दुंखौ जोङो माइदि होनानै रुयो माथानि खुन्दुंबाथाय माने जाहाथ
जाहाथे बेयो गुरै जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ फोरानो फोराननानै बेखौ मा खालामो जोङो फोरानखांनाय
उनाव मा ओ मोनसे रासो होननायाव बेखौ खानजंजों मोजां खाननानै मोनसे मोनसे मोनसे नानै लायो आरो बेनि उनाव जोङो मा खालामो हिसान खालामनानै सोङो आरो जोङो औ बावदों बे रासोआव सोनायनि सिगां जों माबा खालामो जेेनथेरजों जोङो खुन्दुंखौ थुनग्रोयो आरो गिबियाव बिदिनो जेनथेर जों खुन्दुंखो माबायाव मोनसे मुस्रायाव थुनना लाग्रोबाय थुनना लाखांनायनि उनाव बिदिनो जोङो औवा ओरैजोंहाय ओजोंहाय गोलाव गायनानै थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय हिसान खौ सोङो आरो जोङो। हिसानखौ सोंनायखौ सोंखांनानै मा खालामो रासोआव फारसेनिफ्राय खा मोनसे मोनसे खायख'नानै जोङो मा खालामो सोयो सोखांनानै बेहाय गिलिर बुस्थु होनानै बेखौ मोजाङै गान्दैयाव फाननानै बोयै बोयै बा बै बुस्थुआव गिलिराव जेनेबा बेरेन्सिफोरखौ होयोमोन बेफोरखौ नुनो मोनदों बेहाय अन्थाइ बा बायदिसिना गोदो गोदाय गावनि फिसाला फिसाजो गथफोरखौ जोङो बे गिलिर बुस्थुनि अन्थाइफोरनि जायगायाव गाखो होनायखौ जों नुनो मोनोमोन जाहाथे इसाना बोजानानै मोजाङै ख्रों ख्रों जायो आरो नोंथां बिदिनो बेहाय जोङो माखासे बुस्थुफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै माखासे गन्थिफोरखौ जों बेहाय बाहायो आरो नोंथां
बेनिफ्राय
बिदि हिसान सोंखांनायनि उनाव मा खालामो हिसान सोंखांनानै माखासे खामानिफोर थाबावो जोंहा हिसान दानाय हिसान दानो थाखाय जोंनो मा नांगौ नोंथां गिबियाव जोंनो खुन नांग्रोगोन आरो नोंथां सालखुन्था खौ मोनब्रै खुन्था नांगोन सिगांनि गिबि मोननैया गोजौ जानांगोन आरो बेहाय मा उदैयाव गब्लं थानांगोन जाहाथे गान्दैया बेयाव हाबो आरो ओमफाय आरो मोननैया मा गाहाय जानांगोन एसे बेखौ गावजों गाव मोखां होलाय नै गायनाय जायो गोजौवाव खोमा दाननानै बा मोखां दाननानै बेखौ जोङो औवानिबो दाननो हायो नङाबा जोङो मानि दानो ओ गय बिफांनिबो दानो आरो नोंथां ओमफाय बेनिफ्राय जोङो बेहाय साल बे साल
थारलं
फां मा साल दंफां माने जि थाथ साल होनो बे जोङो बायदि दंफांनिफ्रायबो खालामनो हायो बेखौ जोंङो बेहाय होना लासिगोन गोजौवाव मोनसे लायग्रिख रखम होना लायो बे लायग्रिखआव जोङो बेखौ आलायना दोनसिगोन आलायखांनानै बिदि बे रासोआव सोनाय जि सिगाङाव हिसान सोंनाय बेखौ लाबोनानै जोङो बेहाय इसानाव बहायना लासिगोन आरो बहायना लाखांनानै जोंनो ओरैबो ओरैबो जोंङो गान्दै गंनै नांगौ।
जाहाथे
फारसेखै सि थानाया बा सि दानाया जोङो थनजाबाय थायो बेजों लोगोसे मा खालामो फारसे खैजानिया खुन्दुं थुननाया फारसेनिफ्राय दाजाबोबाय थायो आरो बेहाय जोङो माखासे गनसि गनलाफोर नांगौ। जेरैहाय दानायाव नांगौ जानाय बुस्थु जोंहा इसानखौ ओरै सों माबानो दानायाव खालथां खुलथां खालामनो थाखाय जोंनो मा नांगौ माखु नांगौ ओमफायहाय ओ जोंनो इसानाव जेन्थोराबो गोबां बिहोमा दं जेन्थोरजों जोङो खुन
आरो ना मुस्रायाव मुस्रायाव खुन्दुं थुंननानैसो जोङो मा होनो मोनसे ओ माखु ओ माखु माखुआथ बेखौ बुंबाय थांलाय फैलाय खालामग्राया बेखौ बेहाय सोनाय जायो आरो माबाखौ बे ओ मुस्राखौ ओमफाय बिब्दिनो जोङो माने सान जिखौ जों खेबसेयावनो गोबां दानो हायो आरो नोंथाङा मा दायो नोंथाङा जुदि मोनसे जातनि दादोंबा मोनसे जतनि दानो हागोन जेनेबा दखना दायोबा नों दखनाखौनो खेबसे दागासेयावनो नोंथाङा दसखान गाहाम दानो हागोन आरो नोंथां अबा नोङो गामसा दायोबा गामसा खेबसेयावनो दसखान गाहाम नाथाय बिदि नङादि मोनसे इसान सोंनाय जोंनो दखनाबो गामसाबो फालिबो बेफोरबायदि दानो हागोन होननाय नङा नाथाय मोनसे मोनसेखौल जोङो दानो हायो आरो। नोंथां थिग बेबायदिनो ओ
बेमार।
सानसे साननै नोंथाङा बेसेबां सम होनो हायो बेजोंसो इसानखौ बा माबाखौ जिफोरखौ जोङो मोननो हायो नोंथाङा जेसेबां सम होनो हागोन एसेनो थाब ओंखारगोन आरो बेनिफ्राय जेब्ला जिया ओंखारो अब्ला होमबाथाय मा खालामो बेखौ हास खौ दिहुननाय जायो आरो आरो फिन हासनाय होननायखौ माने नोंथाङा जिया ओंखारनाय लोगो लोगो हासनाङा जिखौ गांसेनि बारा ओंखार होननानैसो हासनानै फिन थनफिननानै आरो दाफिननो हायो आरो बिदिनो जोंहा गोबां मुवा बुस्थुफोर दंबावोमोन आं बाव बावबायसो नोंथां औ जुदि गोसोआव फैब्ला नोंथांनो फिन खेबसे बुंना होफिनबावगोन आं नोंथां दे अब्ला नोंथाङा मा मावो दा मा मावगासिनो दं मा माया
आबादाथ आबादखौनो मावनानै जायो नोंथां माने ओ साख्रि बाख्रि गैया जाहैबाय जेनेबा ओरैनो बागान फिसा फिसु दं आरो जेनेबा गय बागानफोर एसे बारि बागानाव मैगं थाइगं जेनेबा दैजलां बोथोराव फाथो खुबैनाय आ माइ आबाद मावनाय बेजोंसै आरोना नोंथां। ओरैनो आङो जेनेबा दा आं नोंथांनो आबाद माने मोनसे बागाननि सायावसो खोन्थानो नागिरदोंमोन नोंथां।
बुंलाय नोंथां औ नोंथां खोनादों।
माने बे बा मा होनो बे बागानानो थाबबाय मा होनदों लबारनि बागान जेरै मा होनो सोरबा माने गय बागान खालामो सोरबा लबार बागान खालामो। सोरबा मा होनो दं आरोना गुबुन गुबुन बागान जेनेबा बिफां दाम गोसा गोसा। बिफांनि बागान खालामो गायनानै दोनो बेफोरबायदिनो मा होनदों लबाराबो मोनसे बागान बायदिबा गायनाय आरोना जेनेबा बारा गैया ओरैनो इसे दङ। ओम मा होनो लबाराव फैसा दङ दंनाया नोंथां खिन्थु खस्थआबो गोगोम दं आरोना नोङो एसे मोजाङैनो खस्थ खालामनांगोन नोङो खस्थ खालामाबा मा जायो बेयाव मा होनो मोननो नागिरा आरोना नोङो आ सोरां बानो हाहैनाय टाइम जाबानो खांनाय बेजों लोगोसे नानाय आथा लगायनाय फोराननाय बेफोरबायदि बुहुद खामानि थायो आरोना बेयावबो। गायनानै जोङो। ओ साद बोसोर आद बोसोरसो नेबासो जों मोनखायो मोनसिगौ बेखौथ', जों गयफ्राबो जेरै जों गायनानै दोनबा डाइरेक्ट मोना जों बेखौबो मिथिगौ बोसोरनै बोसोर थामजों मोना गयाबो बिदिनो पास बोसोर सय बोसोरानो लाखायो बेबायदिनो मा जादों लबाराबो बेबायदिनो जानानै फैदों आरो बेनिखायनो जोंङो हानायनिफ्राय लाजेनसै जेनेबा जोङो हायोबा जों गिबि खेब हायोबा जों माने फुङावनो सिखारना होनांगौ आरो ना माने लबारा दा दैलां बोथोराव जोङो थाब हायोबा थाब बुरजां ओंखारो ओ लेट हायोबा सानदुंजों राननाय बायदि जायो आरोना ओंखायनो रानफुंला जायो बिफांनि आथाया ओंखायनो ओंखारला बाया आरोना बेनिखायनो बेखौ माने हा बेसे जेसे हागौ एसे फुङावनो मा होनो हा हानाया गाहाम जों जेनेबा थिन्थाद्रायाव सिखानो नाङा नोंथां जेनेबा नों बागान एसेल' नालाय जोङो जेनेबा बिगाथाम बिगाब्रै बिगाबानिबा जोङो सारिथासोआव आ मावोबा हायोबा जों हाहैनो हायो ओमफाय बेयाव हायोबा जों सिखा दङ गावहा मोनसे सिखा हाग्रा दंखायो एसे खंखाइखाय बोरैबानो उम जेनेबा बेनिफ्राय जोङो हानो हायो आरोना बेजों बेयाव हायोबा हा लासै लासै जोङो हानांगोन मानो होनबा बिगुर जाहाथे बैयो मा होनो मोदोमा जे मोदोम बेयो नांहैया आरोना बेनि थाखायनो मा होनदों लासै लासै होनांगौ। बे हानायनि गेजेरजोंनो मा होनदों गिबि खेब हायोबा बेयाव बारा रा ओंखारा नैथि खेब हायोबा एसे ओंखारसै थामथि खेबाव एसे ओंखारसै ब्रैथि खेब बिदिनो हायै हायै मा होनदों सानफ्रामबो खानायनि गेजेरजों बे लबार आथाया बांसिननिफाय बांसिन ओंखारलाङो आरोना गाव जेसेबां गनांगौ बेसिम माने गहैनाय जायो आरोना बेयो उम ना बेबायदिनो ओमफायो जेनेबा जोङो बेयाव खांबा हाहैबाय हाहैनायनि उनाव जोङो ओं नै घन्टा नङा थाम घन्टानि उनाव जों बेखौ खांहैनांगौ जायो आरोना बेयाव खांनानै जोङो बाव लाबोनानै मोनसे खथा बादि दोनो आरोना बेव जेनेबा लबार आजावनो थाखाय नों अबावथो आजावनो लबारखौलाय जोङो लबार आजावनो जोंहा मुवा
औ खनादों।
उम उ माने बेफोरबायदि मावनाय जायो आरोना
ओमफाय बेजोंनो दंबावो जोङो खांना लाबोबाय खांना लाबोनायनि उनाव जोङो नोङो ट्रि बायदि दङ ट्रियाव जोङो मा खालामनांगौ होफैनांगौ आरोना नै लिटार बा नै लिटार थाम लिटार बा थाम लिटार होबाय नै लिटारजों आथा होयोबा जोङो दैखौ जोङो आ नै लिथार होनांगौ आरो नै लिथार आथा होयोबा जोङो दैखौ मा होनो उम देर लिथार होनांगौ आरो ना जोङो जेनेबा उम बेबायदि होनाय होनाय जायो ओमफाय बेबायदिनो जोङो बेखौ थ्रियाव अखानायै नाहोनाय जायो यावबो मोनसे अह लहा दङ जे लहायाव जों नानाय जायो आखाइजों नानाय जायो आरोना बेखौ मेसिन मेसिनानो खिन्थु जों बेखौ खारेनजों बानायनाय नानायखौ उम गैया आरोना जोंना माने आखाइजोंसो नानाय जोंना फिसा बागान नालाय बेनि थाखायनो आखाइजों नानायखौ जों बायनानै दोनदों आरोना बेखौ जोङो थांनानै बेयाव फुङाव नाहैनो हायो आरोना नोङो जेनेबा गिबि बे मोनसेया समान खालामनाय ओमफाय मोनसेया मा होनो आगर गोनां लासाव मा होनो आगर गोनां आरोना खनथाम खनब्रैसो नाखांनाय उनाव जोङो बै लासाव आगर गोनां खौ हैनो हायो बेबायदिनो जोङो फोरानबाय फोराननायाव मा होनो अ फोराननानैल जाया नोंथां माने बेयाव जोङो एसे मोजां गावनि मा होनो बै दै थानाय जे दो जों दै होनाय बेखौ मोजां रानहोनानै एसे गोमो जाबा जों बेखौ मा होनो ओहो फानहैनायाथ फान्नो हायो खिन्थु दाम मोना आरोना नोंथां बेयाव मा औ माने ओ रानहैनायजोंल नङा नोंथां बाव मोनसे मा होनो आदब दंबावो बे आदबानो जाहैबाय मा होनो जेनै गोमोस्लिउ रानबा जोङो बेयाव जमा खालामनानै बेयाव आ जों थुमनाय जायोना थुमनानैसो जों फाननो हायो अब्लासो जों दामखौ मोनो आरोना नोंथां थुमनाय आदबा जेनेबा